हेलौ खुलुमबाय नोंथां।
गिबियावनो हेलौ खोनादोंना नोंथां?
औ औ नोंथां खोनादों।
खोनादों नोंथां? औ खोनानो मोनबाय नोंथां। गिबि बियावनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरनाय जाबाय नोंथां।
औ नोंथां ओ नोंथांनिसिमबो आंनि गोजोन फुंबिलिनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय जाबाय नोंथां।
अ बिदिब्ला नोंथांनि फन हरनायनि गाहाय जाहोना मामोन नोंथां?
अ नोंथाङा आंनि फन हरनायनि गाहाय जाहोनानो जाबाय नोंथांजों ओ बर'नि दोरोङारि जानाय लोंनायनि सोमोन्दैसो एसे सावरायनो फन हरनाय जादोंमोन नोंथां। सावरायनो हागोन ना नोंथां?
सावरायनो हागोन नोंथां आङो नै सबायजों साम' संगासिनोखा।
अ नोंथां अब्ला नोंथाङा बे सबायजों साम'जोंखौनो माबोरै संनाय जायो मानिफ्राय मा मा मा नांगौ बे समायजों साम' संनायाव बिनि आदब खान्थिखौ नोंथाङा फोरमायलांदो दे।
औ नोंथां बिदिब्ला आङो नोंथांनो फोरमायना होनोसै। ओ बे सबायजों साम'आ जोंनि बर'नि दोरोङारि जाग्रा आरो नोंथां। बे सबायजों साम'खौ जोंहा बर'फ्रानो बानायनाय जोंनि आबै आबौआनो संबोनाय मोनसे ओंख्रि होननानै बुंजायो आरो नोंथां। बेखौ जोंनि दोरोङारि माखासे हाबा हुखाफोर बेफोर मिथिं दावथिं जोंनि बर'नि साहित्य सभा एबसुनि मिथिं जोंनि हारिजों सोमोन्दो थानाय मिथिंफोराव बे ओंख्रिखौ संनानै जाहोनाय जायो आरो नोंथां। नोंथाङाबो बे ओंख्रिखौ संनानै जानो हागोन आरो नोंथां। ओ बेबायदिनो आङो नोंथांनो बे ओंख्रिखौ संनायनि आदब खायदाखौ फोरोंनोसै आरो नोंथां। गिबियावनो नोंथांनो नागिरगोन सबाय बै सबायखौ हाथाय बाजाराव फानलाबायनायखौ बायनो नाङा। मानो होनब्ला बे सबाया गोरा मोनख'वा जायो आरो नोंथां। बेबायदिनो नोंथाङा मिथिनो मोननाय सोरबा बर'फोर आबाद मावग्रा बै आबाद फोथारनिफ्राय बायनानै लाबो। फोनांगौ आरो नोंथां बेबायदिनो नोंथाङा बायनानै लाबोनानै मा खालामनांगौ आ बेबायदिनो मोजाङै सुनानै फोरान नांगौ आरो फोरान खांनायनि उनाव बेखौ दसे गोबाव सम एवनांगौ। आ सारायाव एवनानै नोंथाङा बेखौ फुख्रेमनानै लानांगौ आरो नोंथां। फुख्रेबनानै लाखांनायनि उनाव जोंहा मा खालामो आ बै गोसोम गोसोम थाबावो आरो सबायाव सबाइ बिगाब होनो बिखौ। बेखौ नोंथाङा आ मा खालामनांगौ आं सान्द्रिजों सालिनानै एबा संग्रायजों जावनानै बै गोसोम-गोसोम बिगाबखौ गारनांगौ आरो नोंथां। नङाब्ला ओंख्रि संनायाव जानायाव एसे बोरैबा लेथ्रा मोनजायो। आं बेनि उनाव नोंथांनो नांगोन स साम' आरो नोंथां।
बे साम'खौ नोंथाङा दै बोहैग्रा जायगानिफ्राय खननानै लाबोयोबा मोजां जायो आरो जेरै दैमा दैसा बिलो जोबोद जाय साफा जायगानिफ्राय लाबोबा मोजां जायो आरो नोंथां। बेबायदिनो हाखर हाला लेथ्रा जायगानिफ्राय लाबोनाय साम'आ गोथाव जाया। बेबायदिनो नोंथाङा साम'खौ नागिरनानै लाबोदो एबा हाथाय बाजारनिफ्राय बायनानै लाबोदो।
माबा मोन साफा खालामखानायबो जायो आरो नोंथां। नाथाय साफा खालामखानायखौथ' नोंथाङा रोंगौ जानो रोंगोन संनानै। नाथाय साफा खालामनायखौ नोंथाङा बोरै जागोन। साफा खालामनानै आङो नोंथांनो बेखौ फोरमायनोसै। गिबियावनो नोंथाङा लाबोनानै साम'खौ सानसेसो बालथिंनि दैयाव दोननानै खिगारहांगौ आरो साम'खौ गोबा होगारांगौ। बेनि उनावहाय नोंथाङा सिखा आरो थांगोननि मदद लानानै साम'नि बेै खिथु एबा थिख्लांखौ दानस'नानै होनांगौ आरो नोंथां। एसे गोलाव गोलावनो बाराबो गोनाव दानस'नो नाङा जाहाथे मा होनो बै मोदोमा गलाङा बेनि उनाव माय साम'नि खर'आव मोनसे गोसोम दाब्रु थायो आरो नोंथां। बेखौ बेलेग जायगायाव गुबुन गुबुन नामैबो बुंनाय जायो बै गोसोम बुस्थुखौनो। थाङा सेफटिफिननि मददजों एबा गोबौ बुस्थुनि मदद - जों बै गोसोम बुस्थुखौ एरगारनानै गारनांगौ आरोबा खायनांगौ थां बेनि उनावहाय नोंथाङा बे साम'खौ मना एबा बस्थायाव सोनानै आखाइजों फुनानै होनांगौ आरो नोंथां। मानो होनबा साम'आ दैयाव थाबाय थायो नालाय। आ बेबायदिनो साम'नि सायाव माखासे बादामालिफोर रज'यो आरो बेबायदिनो बादामालि रज'नानै एबा माखासे हाफोर नांनानै थायो गोसोम जायो आरो साम'नि महरा। बेनिखायनो नोंथाङा मा खालामनांगौ मनाजों सिङाव सुखोननानै मोजाङै मा खालामनांगौ आ सुनांगौ आरो नोंथां सुनानै। जेब्ला साम'आ गुफुर गुफुर जायो अब्ला नोंथाङा मा खालाम बेखौ मोजाङै सुनानै संनो थाखाय लाबोफिनदो आरो। बेबायदिनो नोंथाङा दा सबायखौ मा खालामगोरदो गिबियावनो मोजाङै ओ कुकाराव रुनानै लाग्रोबाय आरो नोंथां बेबायदिनो कुकारखौ नैजिबारसो गाहाम हुनांगोन। नै जि बारा गाहामखोखांनायनि उनाव नोंथाङा सागं सानानै होदो आरो। सागंखौ सानाय जायो ओ जोंहा सबाइखौ मोजाङै गेब्लेहोनो थाखाय आरो। बेयो जोंनि मोनसे दोरोङारि सागं एबा आइजें बुंजागोन आरो जायखौ जोंनि आबै आबौमोनहा माजों बानायदोंमोन औवाजों बानायदोंमोन आरो नोंथां। बेनि उनाव नोंथाङा गिबियावनो फानलु हालदै ओ सामब्राम सामब्राम गुफुर हाइजें आरो नांगौ रोखोमनि देनानै लादो आरो गिबियावनो नोंथाङा सारायखौ जानग्रोदो सारायखौ होखांनायनि उनाव एसे थाव हरदो आरो थाव हरनानै बेबायदिनो नोंथाङा सामब्राम फानलुफोरखौ एसे एवग्रोदो दसे समाव थानानै नोंथाङा आ मा खालामदो सबाइखौ हरदोआरो बेबायदिनो सबाइखौ हरखांनायनि उनाव दसे सम जोंहा रुनानै लानाय ओ सबायखौबो ओ गारनानै हरदो आरो माबायाव ओ माहोनो सारायाव बेबायदिनो हरखांनायनि उनाव मा गोदौहोदो जेब्ला गोदौओअब्ला खारै हरबानो जाबाय नोंथां। बेबायदिनो दसे ग्लब ग्लब गोदौखांनायनि उनाव संख्रिखौ साखिनायबाय थादो आ बेबायदिनो नोंथाङा दसे मोनोब्लानो नोंथाङा सबाय मोननो हागोन आरो नोंथां बेनि उनावहाय नोंथाङा बे ओंख्रिखौ जानो हागोन आरो बेनोसै नोंथाङा आंनि दोरोङारि ओंख्रि संनानै होनानै खिन्थानाया बिदिब्ला नोंथाङाबो फोरमायदो नों जोंनि माखासे दोरोङारि जानायफोरखौ
औ नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथाङा फोरमायना होनायनि थाखाय अब्ला ओ आंबो नोंथांनो जोंनि बर'नि दोरोङारि जानाय ओंख्रि ओ नारजि अमा बेखौ नोंथांनो फोरमायनो सानदों ओ नारज जि जिया जाबाय मोनसे फाथो ओ फाथो बिलाइ जोङो बे बेखौनो नारजि होननानै होननाय होननाय जायो। बे फाथो बिलाइखौ जोङो मोननै रोखोमनि थायो ओ जेरै गोखा आरो गोदै जोङो बांसिनै ओ बे ब्ला ओ फाथो गोखानि बिलाइखौनो खा ओ फाथो बिलाइनि खौ खानानै ओ फोराननानै जोङो नारजि महर होनाय जायो आरो ना नोंथां। बे नारजिया जोंहा गोखा फाथो गोखानि बिलाइआ जायो नाथाय नोंथाङा बे फाथो गोदै गोदैनि बिलाइखौ जानो हायो आरोना नोंथां बांसिनै जोंहा गोखानि बिलाइखौ बाहायनाय जायो जोंहा नारजि ओंख्रि संनोब्ला जोंहा नारजि अमा संनोब्ला गिबिआव जोंहा अमाखौ लाबो गोरनांगोन अमाखो फि फिसा फिसा गोदानानै जोङो नारजिजों बांसिनै जोङो मेजेम बरहा मेजेम बा ख्ला गोनां अमाखौ जानाय जायो आरो नोंथां ओ मेजेमखौ मेजेम गोनां अमाफोरजोंसो जों नारजि ओंख्रिखौ जानाय जायो नारजि ओंख्रिखौ संनोब्ला नोंथाङा गिबियाव अमाखौ लाग्रोदो बे अमाखौ मोजाङै थाव संख्रि फानलु मस्ला मसलि सामब्राम गुफुर ओ हाइजें देनानै ओ सामब्राम हरनानै जोंहा मोदजां एवना लाग्रोनांगौ आरोना ओमफ्राय बिनि उनाव जोंहा एवनानै लाखांनानै जोंहा बे नारजिखौ जोंहा संनोब्ला जोंहा सानसे सिगां मोनाफ्रावनो एबा सानसे सिगां सोमनानै दोनखानांगौला अ इदिस इदि सोमनानै दोनखाबा जोंहा नारजिया मोजाङै गेब्लेयो आरोना नोंथां नारजया दोलो दोलो गेब्लेयो सोमनानै दोनग्रोनांगौ बेखौ सानसे सिगां जानायनि बेनि उनाव बे सोमनायखौ मोजाङै बोखांनानै सुनानै जोंहा बे एवनानै दोननाय ओ एवनानै एवबाय एवनाय अमायाव जोंहा बे नारजिखौ अरनानै दसे सम एवनांगौ आरो ना नोंथां एवखांनानै जोंहा बे खौ दै होनानै होनांगौ आरो ना नोंथां। दै होनानै होदो अब्लानो जाबाय दै होनानै मोजाङै गोदौहोदो आरो नारजिखौ मोजाङै गेब्लेहांगौ आरो नोंथां नारजि गेब्लेदो जों गोथाव जायो आरो जा आरोबो मोजां जायो ना नार्जि गेबेयाबा जोंहा नारजि ओंख्रिया गोथाव जाया नोंथां जोङा बे नारजि ओंख्रि खौ जोङो आथिखालाव गोबां फालांगि आरि महरै ओ बानायनानै फानबाय जोंहा बे नारजि ओंख्रि खौ जोंहा नारजि बिलाइखौ फाननोबो हायो आरो रां खामायनो हायो बे खौ जोंहा गोबां बर'फोरनि हटेलफोराव अमाजों संनायखौ बायनानैबो जानो हायो आरो ना गोबां ओ बर'नि ओ गला होनानै नारजि अमा ओंख्रिनि गला होनानै ओंखामनि जोंहा बिदिनो जानो बाहायो आरो ना नोंथां जोंहा नारजि ओंखामा नारजि ओंख्रिया एबा नारजि बिलाइया गोबां ओ जोंनि बर' धोरोमनि आसार खान्थिजों लोब्बा गोनां जोङो बे नारजिखौ बबाव बाहायो होननानै बुङोब्ला जोंहा गाहायै जोंहा बाहायो जेब्ला जोंनि सासे जोंनि न'खरनि सोरबा सासे सुबुङा थैयो अब्ला बे थैनाय सुबुंखौ ओ होफबनानै एबा सावखांनायनि उनाव सावखांनानै फैखांनायनि उनाव मानि जोङो रायजो राजाफोर एबा बयखौबो नार्जि बिलाइ सावसोबोनाय जायो आरोना नोंथां ओ बे नारजि बिलाइ सावसुब होनायानो जाबाय दिनैनिफ्राय बे थैनाय सुबुंजों बे जोंनि न'खरा सोमोन्दो ना नारनाय जायो होननानै सोमोननो नागारनाय जाबाय होननानै बुंनाय जायो आरोना बेखौ खौनो जोंहा नारजि अरगारनाय बुं- बुंनाय जायो जाय जों बे थैनाय सुबुंजों दिनैनिफ्राय सोमोन्दो गैला होननानै फोथायनाय जायो आरा नोंथां आरो बेजों लोगोसे जोंहा नारजिखौ ओ जोंहा बे थैनाय सुबुंनि ओ सारादु एबा बहस ओ बे समावबो जोंहा नार्जि अरगायनाय जाहैयो माने रायजो राजाफोरखौ मानि दिनैनिफ्राय बे थैनाय सुबुंजों जोंहा ओ जेबो सोमोन्दो गैला रायजो राजा एबा न'खरनि मानसिया होननानै। नारजि जाहोनाय जायो आरो ना नोंथां। ओ बेबायदि फोथायनायनि थाखायनो जोंहा बे नारजि ओंख्रिखौ जों जेब्ला जोंनि न'खराव जोंनि ओ खुरमा बाय बाहागि एबा जोंनि जाथिफोरा फैयोब्ला जोङो नार्जि अमा ओंख्रिखौ संनानै जाहोनाय जाहोनाय जाया आरो ना नोंथां। ओ बिदि संनानै जाहोनाय जाहोयोब्ला जोंहा फोथायदि जोंहा
ओ बिसो
आलासिजों एबा जोंनाव आलासि फैनाय खुरमा बाय बाहागिजों सोमोन्दो नागारलायनाय बायदि जायो होननानै फोथायनाय थाखायनो जोंहा बे आलासि जाफैबा सोरबा जोंनियाव बेखौ जोङो नारजि अमाखौ संनानै जाहोनाय जाया आरोना। माने जोंहा सोमोन्दो गारलायनाय जायो होननानै फोथायनायनि थाखायनो आरोना। बेबायदिनो नार जि नारजि अमाया जोंनि ओ जोंनि समाजाव ओ ओंख्रिल' नङा बेयो जोंनि ओ आसार खान्थिजों मोनसे ओ गोरोबफानानै थानाय एंगारनो हायि मोनसे बाहागो होननानै बुंनांगोन आरोना। जों बेखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो बाहायबोदों आरो ओ जों दासिमबो जाबोगासिनो दं आरो ना जोंनि आसार खान्थियाव बाहायबोदों आरो ओंख्रि महरैबो जा जागासिनो दं आरो ना नोंथां। ओ बे बे नोरजिया जोंहा ओ सुगार बेमार जायखौ जों गोदै बे बेमार जानाय होननाय बुङो।